हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
दं नोंथां।
आं मोजाङैनो दङ आरो नोंथाङा माबोरै दङ?
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां। ओ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो दैज्लां बोथोरनि फारसे ओ नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ नोंथां ओम दैज्लां बोथोराव जे ओ माइ आबाद आरो मैगं थाइगंनि आबाद मावो बे मैगं थाइगं माइ आबाद खौ नोंसोरनिथिं माबायदि गायो माबाय दि ओ माबायदि गायो आरो लोगोसे नोंथाङा गायनो गाया एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ दैज्लां बोथोरनि दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्लाथ जोङो ओ बर'फोरा बा बर'फोराबो गोदो गोद दायनिफ्रायनो आबाद मावनानैनो गावनि जिउखौ खुंबोदों एबा रायजोखौ जाबोदों बे बेबादियैनो बा बे हिसा बै जोंनि बर'फोरा बय बो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद बांसिनानो माइ आबाद खालामो बेनि अनगायै बो ओ माखासे गावबा गावनि नफोराव ओ दै ज्लां बोथोराव मोननाय ओ मै गंफोरखौहाय फोनानै लायो। दा गिबियावनो आङो माइ आबादनि सोमोन्दै एसे ओ माने बुंनो नागिरदों जे जोंहा बा जोंहानि नखराव बा जोंनि खाथि खाला गामिफोराव बा गामियावहाय मा मा आबाद बिदिनो माइ आबादखौ माबादियै खालामो बा माबादियै माइ आबादखौ दिखाङो बिनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो सानदों नोंथांनिसिम। ओ दा माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोंथ दा दैज्लां बोथोर सफैबाय गासैबो नखराव ओ फोरसा फोरसि माने माइ आबाद मावनायनि थाखाय जा जुगार खालामगासिनो दङ ओ दा थिग बेबादिनो दा गावबा गावनि दुब्लिखौ बा माइ फोथारखौहाय ट्रेक्टरजों एबा सोरबा सोरबाया ओ मोसौ जोंहाय दा हालेवनानै लागासिनो दङ दा आरो सोरबा सोरबा बा थ बिदिनो खोथियाबो फोनो हमबाय दा बे बेलायाव खोथियाखौ माबादि फोयो माबादि गाजा बेरहोयो होननानै बुङोब्ला जोङो खोथियाखौहाय आ गिबि बेयावनो जोङो माइज्लिखौ ओ बेयो जाया जो नोङो जाय माइ नि आबाद मावगोन बे माइखौ हाय नोङो आ माबानि बे फाथोनि बे माबायाव बसथायावहाय जोङो बेखौ सोनानै माइखौ सोनानै जोङो ओम सोमनानै दोननाय जायो बेनि गाजाया ओं खारनायाव लासै ओमफ्राय हरसे से बा हरनै बिदिनो सोबनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव हरनै हनै मालाबा हरथामबो जालाय लाङो मालाबानि समाव ओ बेनि उनाव बेखौ जोङो नआव ओ बेनिफ्राय बे फुख्रिफोरनिफ्राय जोङो सोमनानै दोनो ना फुख्रिफोराव बेनिफ्राय सोमनानै दोननायनिफ्राय जोङो दिखांनानै लाना फैना बेखौ ओ नआवहाय बा ओ गिसि जायगायावहाय बिदिनो जोङो थालिर बिलाइ फोराव बिदिनो बनानै जोङो बे माइज्लिखौहाय ओ फुस माने फुवारनानै खेवस्रानानै बिदिनो होना माने दोननाय जायो आरो बिनि उनाव अखानायै नोङो लाना थांनानै दानियाथ सोरबा सोरबा बिदिनो खेबसे लागैनो फोनाय ओ माबानिफ्राय दिहुननानै ओ नोङो फोनो थाखाय लानानै थांनायबो जायो आरो दानि जुगाव जोङो बिदि नुयो बिदिनो माइज्लि खौहाय ओ माबा खोथिया फोनो थाखाय एवनाय बै माबायाव फोथाराव बिदिनो ओ फोनानै होनाय जायो आरो रो दाथ बिदिनो मास मोनसेसोनि उनाव बा मास मोनसे बा बिदिनो माबाया खोथिया जुदि खोथिया जेब्ला ओंखारगोन अब्ला बे खोथियाखौ फोनानै फुनानैहाय बिदिनो गायनाय जायो आरो मोजाङै माइखौ औ दा बिदिनो सुंद'यैनि बुंबाय आङो माइखौ माबाददि माबायो होननानै बुङोब्ला दा जों माइ गायनायावबो बिरादनो गाजा गोमजायै बिदिनो ज' ज' ओ बिनि न'खर बिनि न'खर ज' ज' बिदिनो थांज्लायनानै बिदिनो गायनाय जायो आरो। आ दा आं मोन मिथिनो लुबैयो नोंथांमोननि बे ओनसोलफोरावबो बिदिनो माइ आबाद खालामो नामा होननानै
औ नोंथां माइ आबाद खालामो। जोंनि ओनसोलावहाय दा थ' दैज्लां बोथोर सफैबाय। ओ खोथिया खौ फार्स्टावनो जोङो फाथोनि बस्थायाव सोमना दोनग्रोयो हरसेबा हरनै। बे सोमखांनायनि उनाव ओ दसे खमाय ओ थिखांना दोनो। थिखांना दोनखांनायनि उनाव ओ बेखौ रानबाथाय हायाव बनानै बा लामनानै दोनो लोगोसे आरो बेयाव थालिर बिलाइबो खोबनानै दोनो हरसेबा हरनै बे ओंखार जासे बे जिथा गाजा ओंखारो बे हालेवखान्दा हालेवखान्दा दुब्लियाव लांनानै बेखौ फोना सारनानै होयो। ओ बेखौ मास मोन मोनसे सोनि उनाव बे बे माइआ खोथियाया एसे गोजौ जाबोबा गायनाय जायो लोगोसे सोरबा सोरबिथ' ट्रेक्टरजों लोगोसे आरो सोरबा सोरबि मोसौजों हालेवो। बिदिनो ओ हालेवनाय लो-हालेवखांनायनि उनाव आलि आलि होखांनायनि उनाव माइ गायो। दाथ' दैज्लां बोथोर स स'फैबायानो खायफा खायफा सोरबा सोरबि सुबुङा माइखौ गायनो हमबाय आरो। दासिमबो सोरबा सोरबि आमथि आमथिसुवा बायखांनायनि उनाव गायगोन होननानै सानना दं। ओ लोगोसे जोंनि गामियाव ओ दा जोंनि ओनसोलाव माइखौ गायफ्रामबायानो आधा ।
औ
माइखौ ओ गायनानै जोबोर मोजां मोनो लोगोसे जमा-जमा ओ लोगो बा नखरनि सुबुंफोरजों जमा-जमा गायनानै जोबोर मोजां मोनो आरो सोरबा सोरबि हाजिरा गायो सोरबा सोरबि न'आव गायो सोरबा सोर सोरबि सावरिबो गायो । आरो सोरबा सोरबि नानैबो गायो बिदिनो ओ माइ गायखांनायनि उनाव ओ रां मोनो हाजिरा गायनायफोरा ।
औ
बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि माइखौ गायनाय जायो । जेरै ओ आसु माइ गायो रनजित बंगबन्धु मासुरखे आरो माइ ब्रा बेफोरखौ गायनाय जायो
ओम दो दा अबेथिं नोंस औ नोंसोरनि बे ओनसोलाव बे माइ गायनायनि हाजिरानि बेथना ओ बेसेबां खोन्थानो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन जोंनि थिंजा माइ गायनायनि बेथना हिन्जावसाफोरना थिनस' आरो हौवासा साफोरना सारिस' ।
अ अब्ला जोंनिथिंनि रुजु जुनायाव एसे बुरजायानो मोनो अब्ला नोंसिनिथिंजाय
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंसिनिथिं बेथनखौ बेसेबां मोनो?
औ जोंनिथिं सानसेयाव ओ माबाल'सो सानसेयाव नोंनिया नैजौ बिदिल'सो आरो सानसेयाव आरो हौवासा फोरनिया बिदिनो ब्रैजौआनो बिसोरनिया किन्थु हिनजावसाफोरनिया एसे खम आरो मानो होननानै बुङोब्ला जेन गासैबो नखरावनो गायफ्रामजोबनाय जायो ना बेनि थाखायनो एसे औ एसे बिदिनो फाला बदल गायलायो नालाय बांसिनानो बिनिखायनो एसे हाजिराखौबो मिलायना नै आरो सोरबाफोर गोरिब गुन्द्राबो दङ नालाय जों थिं गायसोग्राबो मान दङ बिनिखायनो एसे खम आरो जों निथिं
औ नोंथां ओ दैज्लां बोथोराव जे ओ नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलाव मैगं थाइगं गाय गायोबा मैगं थाइगं ओ
औ
बाहायनाय जायो
अ ओ नंगौ ओ दैज्लां बोथोराव औ दैज्लां बोथोरावथ बिदिनो बर' सुबुंफोरा गावबा गावनि न' न'आव बा बारियाव गोबाङानो बिदिनो मैगंफोरखौ फोनानै लायो जेरै ओ मैथा बांगाल मै था बै ओ मैथा सिख्ला बेफोरखौ आरो फाथो ओ बेजों लोगोसे ओ खुमब्रा जिंखा ओ ओमफ्राय भिन्दी औ आरो थाइबें बिदिनो गोबां मैगंफोर दङ आरो बानलु बेफोरखौहाय गायनानै ओ फोनानै लायो आरो । दा बेफोरखौ फोनानै लायो ब्ला जोंङो हाथाय बाजारफोराव बांसिनानो बायालासे गावबा गावनि न'खरावनो बिद बिदिनो फोनानै जोङो उम्म बायाजासे बिदिनो न'खराव जानो हायो आरो बिदिनो ओ नों नोंथामोनाबो बिदि बिदिनो गायो ना मा बायनानै जायो ना बिदिनो फोनानै गाय गायनानै बिदि जायो
औ हागोन नोंथां ओ जोंना न'आवथ बांसिन बांसिनानो गायनाय जायो ओ मा मानोना ओ न'आव गायनाया मुलि होनाय जाया आरो बाजाराव मोननाया मुलि होनाय जायो। बेवहाय देहाया गोब्राब जायो खाय फा खायफाना ओ जोंनि ओनसोलाव ओ गामियाव बिदिनो ओ जिंखा बल थाइबें लेस्रा भिन्दि मैथा फाथो फाद बान लु बेफोरखौ फटल बेफोरखौ गायनाय जायो। यो ओ बिदिनो न'आव गाय नानै ओ जानाय जायो लोगोसेनो आरो बुरजाब्ला हाथाय गलाफोरावबो फाननो लाङो।
औ औ।
बेफोरखौ फाननानै एसे रां मोनबोयो।
औ।
दिनो जोंना ओ बिदिनो न'आवबो जानानै आरो गुबुननोबो फाननानै बा न'खरनिफोरनोबो खायफा खायफानो हरो।
हर औ। बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'नसो सै नामा?
औ नोंथां समाबो बारबाय औ दे गोजोन्थों नों
औ गोजोननाय थाबाय औ।
औ नोंथां दे।